औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ आङो फ्रियानो दं दायो ओरैनो न'आवनो दं फ्रियानो दा
ओ नोंथाङा फ्रिबा आं दैनि सायाव दैनि बाहायनायफोरनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथाङा सावरायनो हागोन हेल' नो
ब्लाथ' मोनथिखागौ नोंथाङा जों दैखौ माबे दैखौ जों थांनानै थानो थाखाय बाहायनाय जायो नङा होनबा जों गांगानो थाखाय बेजों लोगोसे जोंहा माखासे माखासे गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावनाय जायो जेरै जि सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय गोबां रोखोमनि आइजें आयला सुनाय बेफोर बेफोर थाखाय जों दैखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो दैफोरखौ माने दैमा दैसा लै तो आरो हा सिंनिफ्राय आरो बरफ महराव आरो मालाबा मालाबा जों खप' महरावबो मोननाय जायो नङा होनबा
औ औ औ थारैनो
ओ जेरै जोङो दैखौ जोङो बांसिनै मानिफ्राय मोननाय जायो होनबा हा सिंनिफ्राय जोङो लोंनो थाखाय जों हा सिंनिफ्राय बख'यो आरो आरो मालाबा मा मालाबा मालाबा जोङो दै गैथाराबा जोङो दैमानि दैखौबो गोदोनि दिनावथ' माने दैमानि दैखौसो बांसिन लोंनाय जायोमोना गोग्गो फुंखाफोरनिखौ नङा होनबा
औ
गोदोनि दिनाव माने दैखर खुरनानै बा दंखल बायदिनिफ्राय माने दैखौ जोङो बखनाय जायोमोन दानि बायदि थ' जोङो मटर बायदि बाहायनाय जायामोन जोबोद मोननो हायो जेरै जोङो सुइस सोबानो मटर सेरबानो माने जों हा सिंनिफ्राय दान्दिसेनि गेजेरावनो जोङो माने दैखौ जों गोग्गो दैखौ मोननो हायो हा सिंनिफ्राय नाथाय जों गोदोनि दिनाव माने दैखरफोरनिफ्राय जोङो खाव खावनानैसो दहननांगौमोन बा दंखलफोरखौ नानैसो दहननांगौमोन नंगौ नामा नङा नामा?
अ औ नंगौ नंगौ नंगौ
आरो जोङो माने दैखौ जोङो मा मायाव बाहायनाय जायो होनबा गाहायै जोङो माने दै खौ जों बयनोबो नांगौ मानसिनोल' नङा जिब-जुनार, बिफां-लाइफां बिसोर गाससिनोबो नांगौ जेरै जोङो आबाद मावनो थाङोब्लाबो जोङो माने आबाद फोथाराव माने जों माइ गायग्रोनोबा बेयावबो जोङो माने दै होनानैसो फोमोननाय जायो नङा होनबा?
औ औ औ
बिनि अनगायै जोङो माने बिफां-लाइफां माने मैगं-थाइगं फिथाइ-सामथाइ बेफोरखौ गायोब्लाबो जोङो माने बेफोराव माने दै होनांगौ जायो नङा होनबा
औ औ थारैनो
बेनि अनगायै जोङो दैफोरखौ माने ओंख्रि आरो ओंखाम जिखुनु जों माने फोमोननो थाखायबो माने बाहायनाय जायो जेरै जोङो माबा मोनसे ओंख्रि संनोबा बेखौ सुनो थाखाय थोरसि लथाखौ सुनो थाखाय बेसोरखौ माने साखोन-सिखोन खालामनो थाखाय जों माने दैखौनो बाहायो आरो जोङो बांसिन माने दैखौ जोङो मायाव बाहायनायबो जायो दुगैनाय माने गासिबो जोंनि खामानि सानफ्रोमबोनि माने माबायावनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो दै गैयाबा माने मानसिया थांनानै थानो हाया आरो जोंहा मा जायो मालाबा मालाबा जों दैया माने नांगौनि बांद्राय जायोब्ला माने दैबानाफोर बायदिफोरबो जानाय नुयो आरो जों दैफोरखौ माने ओ जेरै दैमा लैथो बायदि बायदिफोरखौ जोङो माने बांद्राय माने जों गुबुंले खालामनो नाङा माने जों गुबुंले खालामबाथ' जोंहा जों लोंनो हानाय नङा बेफोरनि दैखौ नङा होनबा
अ
जेरै जोङो ख खलखारखानानिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना दाखोर दालाफोरखौ मालाबा बा मालाबा समाव माने दैमाफोराव गारनाय नुयो बेफोर माने दैखौ गुबुंले खालामो आरो बेयाव माने बेफोर दैमा दैसायाव थानाय नाफोरा थैयो आरो बे दैखौ जों लोङोब्ला मा जोंहा माने माखासे बेमारफोर जायो बेनि थाखाय माने दैफोरखौ माने जोङो मैला खालाम नाङा आरो नङा होनबा
औ औ औ औ थारैनो
आरो नोंथाङा एसे बुंदो नामा
औ औ जागोन दे ओ दैखौ बुङोबाथ' जों बुहुमावनो बुंनो थाङोबा स्निजिबा जौखो खोन्दोआनो जोंनि दैनि बाहागो हानिसाय जोंनि दै बाहागोआ बांसिन होनानै जों बुंनो हायो
ओ बिनि अनगायैबो जोंहा दैखौ माने ओ जों बिनि अनगायैबो जोंहा माने दैखौ गोबां बिदिनो खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जायो माने सुबुंनि जिउआव दै गैयाबानो सुबुंनि जिउआ गैयाबा इदिनो ओ जोंनिल' नङा सुबुंनि जिउल' नङा इदिनो दंफां-लाइफांबा नों जेरै बुंलांदों जिब-जुनार जिब-जुनारनोबो माने औ जिब-जुनारनोबो माने ओ बिदिनो सानसेनि गेजेराव माने बिसोरनोबो गोबां समखौ माने दैखौनो नांगौ जानानै फै जायो माने इसफ्राबो माने बिदिनो आदार जानानै माने गांनाय बिसिनावबो थायो नालाय माने बिसोरनोबो दैखौ माने नांगौ जानानै फैयो सुबुंनियाव होनोबाथ' जों औ सुबुंनियाव होनोबाथ' जों सिखारनाय लोगो लोगो दै नांगौ होननानै बुंनो हायो जेरै जों सिखारनाय लोगो लोगो खायफाया बिदिनो गावनि देहानि मोजांनि थाखाय माने जों दै दैखौ बाहायनानै गावनि देहाखौबो माने मोजाङै लाखि खिनो हायो होननानै जों मिथिनो मोनो औ मिथिनो मोननाय जायो आरो बिनि जाहोनावनो माने सुबुं माहारिनो माने सिखारनाय लोगो लोगो दै नांगौ होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो बिदिनो पाइप खायफाया बाहायो बा खायफाया बाहाया होननानै बुंनो हायो
औ लों लोंनायाथ' लोंनाय माने जों लोंखानो नांगौ आरो जों दैखौ माने जेसे हागौ माने जों गोग्गो दैखौ बाहायनो नांगौ आरो लोंनो थाखाय नङाबा नहेबा जोंहा जोंनि माने बांद्राय आइरन गोनां दैफोरखौ लोङोबा जोंहा माने दै याव माने अन्थाइफोर जायो नङा होनबा किदनिफोराव बायदि बायदिफोराव
औ औ बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै सिखारनाय लोगो लोगोनो दै नांगौ होननानै बुंनो थाङोबाथ' जों ओरै मा होनो जोंनि मोखां सुनायनिफ्राय बा हाथाय हुनायनिफ्रायनो जों दैखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो आरो औ नोङो नों थाङा जेरै आइरन बुंलांदों जोंहा बिदिनो रोखोम माने गोबां रोखोमनि माने जोंहा बिदिनो जायगा जायगा लायै जायगा माने आइरनखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय जायगायाव माने दै औ जाय जायगायाव माने गोथौ जायगा बा इदिनो दै दुब्लि फोथार खाथि खाथिफोराव जों माने बांसिन माने आइरन थायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो बिदिनो माने जोंनि सुबुं समाजाव माने बयनिबो मुवानि गेजेराव जों माने फिल्टार होनायखौ बाहायनायखौ नुनाय जायो आरो जोंनि गोग्गो दै लोंनायनि थाखाय
औ आरो सिगो सि गांनि दिनाव माने जोङो फिल्टारथ' गैयामोन ना हेलाबा जों गोगो दैखौ माबानो थाखाय बाला बायदिखौ बायदि दैखर बायदियाव माने बालाजोंसो जों बाला अन्थाइ होनानैसो फिल्टार खालामनायखौ नुनो मोनोमोन आरो औ दे बुं
औ बिनि अनगायै जोंहा दैखर नों जेरै बुंलांदों दा दैखर दं बेनिफ्रायबो जों दैखौ बहनना मोनो ओ बुंनो थाङोबाथ' जों हा सिंनिफ्राय दैखौ बहनना लोङो होनो नों थाङा जेरै होनदों बिदिनो लोङो जोङो माने जोङो दैखौ माने हा सिंनिफ्राय मोनो होननानै माने गोग्गो दै खौ जों हा सिंनिफ्राय मोनो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो बिनि जाहोनावनो जों माने दै सिं दैखौ हा सिंनिफ्राय बहननानै सुबुं माहारिखौ लोंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दायोथ' गोबां जौगाबोनो हादों नालाय खायफाया बिदिनो माने दायो माने गोबां माने जौगाबोबाय नालाय खायफा खायफानि न'आव बिदिनो म मटर होन जायखौ मटर होनो जों दै बो खोग्रा जों बेखौ कारेन्टजों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो कारेन्टजों बाहायनाय माने बे दैखौ जों माने खस औ खस्थ' खालामालासिनो माने गोरलैयैनो जों मोननो हानायखौ दा नुनो मोनसै आरो बिनि अनगायैबोथ' नोंथाङानो बुंलांबाय जों जा जानाय आदार जानाय आदारनिफ्रायबा संनाय ओंख्रि जोंहा गोबां बिदिनो जानाय आदार थायो नालाय ओंखाम ओंख्रि बिदिनो गोबां रोखोम खोमनि ओंख्रि माने जा ओंख्रि सङो जों बिनिफ्राय फारसेनिफ्राय जों माने दैखौनो नांखागौ जायो जेरै जों मैगं थाइगं सुनायनिफ्राय बा इदिनो ओंख्रियाव दै होनायनिफ्राय बा बिदिनो जोंहा ओंखामबो जायो नालाय सुबुं जोंनि बर' समाजफोर थिंथ' जोंनि जोंनि बिथिंथ' जों ओंखाम खौनो जायो होनना बुंनांगोन बयनिबो जायगायावबो जाफायो जानाया बांसिनानो जों माने बेहाय जों माने दैखौनो संनायनिफ्राय जानाय जाजासिम जों माने दैखौनो बाहायनाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो सुनाय बिदिनो सुनाय होनना बुङोबा जों थोरसि लथा सुनांगौ बाहायो बा बिदिनो सुबुङा गावनि देहाखौ सुनायावबो बा इदिनो मा होनो जोंनि गानग्रा जा ड्रेसफोर बेखौ जों सुनायावबो माने दै खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बे औ बुं औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदों
औ माने जों दैखौ बांसिनै जों माने मालाबा मालाबा समावथ' जोंहा मोब्लिबफोरखौ माने दैफोरखौ मटरफोरखौ माने मोनबाय था मोनबाय थाया नालाय जोंनियाथ' कारेन्टफोरा माने दिदोम थाबाय था थाया थांलाय फैलाय जायो बिनि थाखाय जोङो माने दैफोरखौ दोनथुमनानै माने बाहायो आरो जोङो माने जों खिनाय मानाय गासिबावबो माने जोङो साखोन सिखोन लाखिनायावनो माने जोंङो दै खौ नांगौ जेरै बां जोङो दै गैयाब्ला माने मानसिया थांनानै थानो हाखाया मानसिल' नङा माने बिफां लाइफां जिब जुनार गासिबो माने जेरै रानज्रिंलाङो जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौनो होन बांद्राय माने दै गोरान जायोब्ला मा जायो जोंहा खरान जायो खरान जायोब्ला मा जोंना जेनोबा माइ आबाद खौनो हमनानै ला बे माइ आबादफोरा मा जागोन जोंना हाया गावसालांगोन आरो माइ आं जों जोंनो रानज्रिं लांगोन आरो बे माइआ फिथाइ गोनां जा जानाय नङा मैगं थाइगंफोरबाबो माने दै गैयाबा माने रानज्रायलांगोन फिथाइ होनो हानाय नङा बिबारफोरबाबो माने दै मोनाबा माने जौगानाय नङा बिबार बारनाय नङा आरो उम आरो बेजों लोगोसे माने जोंहा दैखौ जोङो जेसे हागौ एसे बा बासायनोबो नांगौ मानो होनब्ला मबेबा मबेबा समाव जोंहा दैयाथ' ओरैनो जोबनानै थाङा नाथाय बबेबा समाव जोङो दैनिबो आंखाल जानो हागौ बेनि थाखाय जों मानि दैखौ दोनथुमना दोननाय दोननोबो नांगौ आरो मानो होनोबा माब्लाबा समाव जोङो जेरै दै बानाफोर जायोब्ला जोंहा माने जों गासिबो माने दंखलनिआनो होन मथरनिआनो होन बिब बेफोर दैया मा जायो जोंना बे गोबां रोखोमनि माबानायजों गुबुंले जायो मैला मैथाफोर सो अनेकजों माने बेबायदि दैखौ जों लोंनो नाङा जोङो माने दंखलफोर थायोब्ला जों बाहायनाय दैयाव माने बेफोरनि जाहाथे बै दै गाज्रि फो एबा दैबानानि दैया बेफोराव सो हाबलांआ बेनि थाखाय जों बेफोरखौ माने दंखलनि मुख्राफोरखौ होथनानै दोननांगौबा मटरफोर सालायोबा मटरफोरखौ बे जाय जायगायाव माने दै बानानि दैफोर हाबा बिदि जायगायाव माने थिनानै दोननांगौ आरो जोङो लोंनाय दै खौ माने जेसे हागौ एसे गोग्गो दैखौ जोङो माने बाहायनांगौ जि सुनायफोरावबो जोङो माने नुयो नुवा होनबा माने बांद्राय आइरन गोनां जिफोरखौ जि माने सु सुयोबा बिफोरो गोमो आरो आइरननि गाब लायो जिफोर फोरा मोजां जाया आरो मानसिआबो माने आइरन गोरां दैजों दुगैयोब्ला बाहायोब्ला मा जायो जोंना जोंनि स्किना माने बेराम जायो नङा होनबा आरो गो गोमो गोमो नांनानै थायो नङा होनबा बेनि थाखाय जोङो माने गोग्गो दैै जायफोराव माने आइरन फोरबो गैया बिदिफोरखौ बाहायनो नांगौ आरो ना मा बुङो नोंथां नोंथांआ एसे बुंबावनो सानोदोंबख बुंदो
औ माने समाबो जाबाय ओ दा जोङो माने बेखिनिआवनो जोंनि बे सावरायलायनाय आयदाखौ माने फोजोबना होसैदे
ओ नोंथांनिफ्राय दैनि बागै ओ नोंथांनिफ्राय नों नोंथां सावरायनानै माने दैनि बागै गोबां माने मिथिनो मोनबाय
आंबो नोंथांजों सा सावरायनानै जोबोद ओ गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय आरो नोंथांजों सा सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे